औ
औ नोंथां
बहा थांनो नागिरदों!
नै नोंथां जों दा टाउन फारसे थांनो नागिरदों। ओमफाय दा नोंथाङा खोनागासिनो दङ ना?
औ आं खोनागासिनो दं
औ नोंथाङा दा माबाफोर हाबाफारियाव बेस्थ' नामा?
नङा आं दायो खामानि मावनानै दसे उन्दुनानै दं नोंथां ।
अ दासान्दि नोंथांनि बोथोरफ्रा माब्रै? अखा हानाय सान्दुं बेफोरनि बागै माबाफोर बुङो नामा नोंथाङा?
दासान्दिथ' बोथोरा बहुद जोबोद गरम ।
बिनि अनगायै आरो अखानि माबाफोर मोजां रादाब दं नामा?
अखाथ' हायाखै दाइनसेसोआनो जाबाय अखा गैया ।
देग्लाय नोंथाङा बोथोरखौ आबादनि थाखाय माबोरै जागोन होननानै सानो?
देग्लायथ' दा ओरैनो भारतनि सा सानजा रायजोआवथ' अखाया हाखाबाय थाखायो गोबां बिबाङै नाथाय नैबे जोंनि बिहार आरो ओरै खोला फारसे थ' इसेबां अखा गैया रन्द मनसरि
आसाम आरो बड'लेण्डआवबो अखानि बि बाङा नांगौ बादि जायाखै देग्लाय खोब बोथोरखौ नोजोर होनानै नुनो मोनदों जे ओ अखाखौ जोबोद खम होननानै बयबो सावरायसोदों। दा देग्लायनि माइनि आबादा माबायदि जागोन बुंनो हाया आरो ।
बिनि गाहाय जाहोना अखानि बिबां खम खम खमायलांनायनि जाहोनखौ नोंथाङा मा सानो?
अखानि बिबाङा थलाव खमायलांनायनि जाहोनाबो बेनो दा मिथिंगाया लासै लासै गोदो जेरैमोन गोबां सोलायबाय बिफां लाइफां दाननाया बारा जाबाय नोगोराव माबाया बारा जाबाय मा होन
गुबुंनाया बारा जाबाय कलकारखानाया बारा जाबाय जाबाय दा बैफोर खार'नाव ग्लबेल वार्मिंखौ जोङो कन्ट्रलाव लाबोनो थाखाय बिफां गायनांगोन दिनै जोंहा दाख्लैसो आबहावा सान थांबाय बोसोरै जोङो आबहावा सानखौल' बिफां लाइफां गायनायनि सान नानै सानो नाथाय बे साननाया गोरोन्थि
नोंथाङा माबा बुंनो हागोन नामा बिनि सायाव?
बेनो नोंथाङा जा बुंदों बेनो दा जोङो बिफां लाइफां खमायलांनायनि जाउनाव आरो बिदिनो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि कलकारखाना दारिमिन बेबायदि फसंनायनि जाहोनाव जोङो हाजो सिंखावनो गोनां जायो बिफां लाइफांखौ फोजोबस्रांनो गोनां जायो जायगा थावनिनि थाखाय आरो गिदिर गिदिर बिदिनो खं गाथोन इयारपर्ट बेफोरबायदि फसंथानाव जोङो ओ हाग्रा बिफांखौ फोजोबख्रांनायनि लामायाव लांनो गोनां जायो ।
थारैनो सैथो नोंथां नोंथाङा सैथो खोना बुंदों । जोबोद मोजां खोथाखौ बुंबाय नोंथाङा नोंगौ जायनि जाहोनाव दिनै आबादारिफ्रा खाफाल हमनो गोनां जादों । जोङो आबाद मावना जाग्रा हारि हिसाबै आबादनि सायाव सोनारना थाजाया आबादारिया गावनि फोथोराव जेसेबांखिनि आबाद दैयाव अखानि जोबोद गोनां जायो जेराव नैबे बोथोराव माइ गायनायनि बोथोर बे बोथोराव जुदि मोजां रोखोमै अखा मोनाब्ला जोंनि बोसोरसेनि जानाय आदारनि थाखाय जोंहा एबा आबादारिया गोबां खैफोदाव गोलैनो गोनां जागोन आरो हादोराव रांखान्थि आरो जानाय आदारनि आंखाला बारा जागोन होननानै आं सानो नोंथां
आंखाला बारा जागोन औ औ औ थारैनो थारैनो
नोंथाङा बेनि अनगायै आबादनि सायाव
आब निसायाव
फंनैसो
बे आबादनि सायाव आं फंनैसो बुंनो नागिरदों दिै मुलुगाव एबा जों भारतनिनो खोथा सानदो‌ दिनै भारत हादराव जोङो आंखालखौ सुफुंनोबा जों गिबियावनो आबादारि आबादारिखौ जोङो थुलुंगाखांहोनांगोन आबादारिनि सायाव जोङो बांसिनै नोजोर होनांगोन आरो जोङो आबादारिफोरखौ जेसे हायो जों एसेबां मदद होनो हानांगोन जेरावनाखि आबादारि गैया बे हादराव रांखान्थिनि गोग्लैसोनाय जानाय लोंनाय आदार गाननाय जोमनाय बेफोर गासैबो दोबैलांगोन आंखाला साग्लोबगोन बेखायनो जोङो गोबाङै बेफोरखौ बिजिरनो गोनां जायो
नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों दा जोंनि हा दैयाव बा जोंनि सा सानजा भारतावनो आबादनि सायाव सा नारनानै जेराव गंसे हादरा रांखान्थियाव जौगासारो एबा गंसे न'खराबो ओनसोलावबो दावगायो होननानै जों साननो हायो आबादानो रांखान्थिनि गाहाय एबा गुद दि एबा सिनस्रि दिनै दा बोथोरा जुदि मोजां नङाब्ला बैफोर आबादफोरा जोंनि फोथाराव मोजाङै जानाय नङा बेबादि जायोब्ला जोङो आं गोबां जागोन आरो हादराव रांखान्थियारि थासारिया गोग्लैसोगोन दा बेनिखायनो ओ आजिखालि मा जादों आर्टिफिसियेल ओ अखा गैयाब्लाबो हा सिंनिफ्राय बरिं गायनानै गोबां दै दिहुनबाय बै हा सिंनिफ्राय दै दिहुननायनि जाउनावबो माखासे ओ जोंनि हा हुनि सायाव माबाफोर नोंथाङा सोलायनाय बेबादि नोंथाङा मोनदांदों नामा एबा नोजोरबोदों नामा
बे बे खोथाया थारैनो साननो गोनां जेराव जों अखानि बिबांखौ खम नुहुरनायाव जोङो बरिं गायो नङा होमबा हाखौ जोङो गोथौसिम जावनानै जों दै दिहुनो आरो बे दैखौनो जोङो आबादाव बाहायो नाथाय आं सानो जेसेबांनाखि मिथिंगायारि बायदि जाया जेब्लाबो अखाया अखा बायदियैनो जेराव जोङो अखाखौ मोनोब्ला जोङो आ जेराव बोथोरनि आबादखौ जों बोथोराव मावनो हायो अखानि दारै नाथाय बेबायदि जिहेथु आरोंदामिनजों दायो जोङो जौगा आबादारि जौगानाय हिसाबै जों बेफोर खामानिखौ मावनो हायो बरिं गायनानै एबा हा सिंनिफ्राय दै दिहुनन्नानै जोङो मोजां आबाद दिखोनो हायो बेबो मोनसे मोजाङानो
थानांगौ थारैनो सैथो दाथ' नुनो मोनदोंसै ओ मेसें ओ बोथोराव अखा गैयै समावबोदि हाजोंनिफ्राय बरिं गायनानै गोबां अफ सिजोनावबो गोबां आबादफोरखौ दैखांनानै रांखान्थि थि खामायनायखौ एबा रांखान्थि बिथिङाव जौगानो नाजानायखौ आबादारि बिथांमोनखौ नुनो मोनदों दा बैनि सायावबो आं बुंनो बेखौनो सानो दिनै आबादाबो मोनसे बिगियानारिसे आदबजों आबाद मावनाय जाबाय जेब्ला जायखिजाया सम जायखिजाया थासारियावनो आबाद मावनो हानायनि थासारिखौ दिनैनि मुगाया लाबोनानै होफैबाय दिनै अखा गैयाब्लाबोदि बरिं गायनानै एबा हा सिंनिफ्राय बा बबेबा जाम्फै नालाफोरनिफ्राय जुदि बेबादि दै मोनोब्ला साबसिन जायो नाथायबा हा सिंनिफ्राय दै दिहुननानै आं सानो हा सिंनि ओ जिहेथु दैनि मोनसे थोरफो बे थोरफोआ गोथौनिफ्राय गोथौसिन जालांदों बेखौ दिनै बिगियानगिरिफ्रा जेरै जौसे एबा नैजौ फुटनि सिङाव बरिं दोनानै जुदि दै दिहुनोब्ला फैबाय थानाय नैजि एबा बाजि बोसोरनि उनाव आरो बिनिफ्राय गोथौसिनाव दैनि थोरफोआ ओ खमायलांबावगोन होननानै आं सानो नोंथाङा माबा बुंनो सानो नामा बिनि सायावनो
बे खोथाया थारैनो नंगौ बेखौ आं नोंथांखौ बे गिख्रंथाव खोथाखौ आङो नोंथांनि खोमायाव आं बुंनो सानाखैमोन बे खोथाया थारैनो जों फैबाय थानाय जिथु जेनेरेसन आव बेबायदि मावबोबाय थायोब्ला जेरावनाखि जोङो संरैखा खालामनांगोन गिबियावनो बुंनो थाङोबा अखानि बिबांखौ बांहोनोब्ला जोङो गासै गासैबो मिथिखायो जेराव जोङो बिफां लाइफां एबा जोङो मिथिंगाखौ सोमखोरै लाखिनांगोन जेराव जोङो हाजो हायेन सिफायनायखौ खम खालामनांगोन गिबियाव बेखौ होबथानो हानायनि राहायानो जाबाय अखाफोरनि बिबांखौ बांहोनायनि राहायानो जाबाय गिबियाव दंफां-लाइफां बिनिफ्राय आरो जेबो राहा गैला नङाब्ला जुदि जोङो बेबायदि हा गोथौआव हाखौ जावनानै दै दिहुनोब्ला नोंथाङा जेरै बुंदों बे खोथाया थारैनो फैबाय थानाय जिहेथु जोङो बाजौ सेेरोजा बोसोराव जोङो दैनि बिबांखौ मोननाय मोननो थांनाय नङा नोंथाङा मिथिगौना बे दिल्ली बायदि राजस्थान बायदि जायगायाव थाम रोजा फुटनि सिङावबो हा हा जावनानै दै मोननो मोननो थाङिखौ थाङा मिनथिगौना जायगा जायगा
नोंथाङाबो सैथोखौनो बुंदों दा जोङो बोथोरनि सायाव मोनसे मोजां सावरायबाय एबा मिथिंगानि सायावबो राव रायज्लायबाय दा जोंनि सावरायनाया मोजाङैनो जोब्बाय आङो सानदों जों सानैनि दिनैनि बे जिथु बोथोर आरो आबादनि सायाव रायलाय लायबाय बेनो जाफुंबाय होननानै आं सानबाय जोंहा समाबो जाबाय नोंथां।
ओ औ अके नोंथांजों सावरायनानै अ
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोन बाय थेंकिउ नोंथां साबायखर नोंथांसिम